नै नोंथां ओ ओरैनो दंथ'यो
अ बिदिब्ला नों फ्रिबा दसे इन्दि लुनायनि बागै रायज्लायनो हागोन गोन नामा?
औ नोंथां हागोन
औ ओ बिदिब्ला नोंथाङा बिदिब्ला नोंथाङा इन्दिखौ बोरै लुयो फोरमायनानै होनो हागोन नामा एसे?
औ नोंथां औ ओ जेनेबा जोङो इन्दि खुन्दुं लुनो थाखाय जेनेबा ओ गिबियावनो जोङो एम्फौ फिथोबनिफ्राय इन्दि खुन्दुं मोननो हायोना नोंथां?
औ नंगौ
बै एम्फौ फिथोबनि एम्फौ फिथोबनिफ्रायनो जोङो जेनेबा इन्दि खुन्दुंखौ दिहुननाय जायो आरो ना नोंथां
औ
औ जोङो जेनेबा ओ एम्फौ फिथोबखौ जोङो इन्दि एम्फौनिफ्राय मोननो हायो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
थ' जेनेबा बे इन्दि एम्फौ खौ फिसिनायाव जोङो गोबां खस्थ'बो बुंनो हायो नङा होमबा नोंथां औ जेनेबा खस्थ'नि खस्थ' खालामनायनि खालामनाय जेनेबा जोङो एम्फौ एम्फौ फाननानैबो जोङो रां आरजिनो हायो लोगोसेनो जोङो एम्फौ फिथोबनिफ्रायबो रां आरजिनो हायो आरो जोङो एम्फौ फिथोबनि फ्रायनो इन्दि खुन्दुं लुनानै जोङो जि जोम गाननो ओ दानानै ला नो होयो। नङा होमबा नोंथां? औ जोङो दा जेनेबा एम्फौ फिथोबनिफाय जोङो खुन्दुं बदननो थाखाय गिबियावनो जोंनो ओ गोबांथार जखानि फिथोबफोरखौ जो जोङो जेनेबा ओ बाहायनाय जायो। नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नोंथां।
गिबियावनो जोङो फिथोबखौ थौ गिदिराव जेनेबा साननैसो सोमना दोननानै ओ सान्नैसो जोङो रुइनो थाखाय सोमनानै दोननाय जायो आरोना नोंथां।
औ।
फ्राय जोङो जेनेबा ओ गोबाव समसिम जोंङो रुना नै जेनबा रुनायाव जोङो खारदैबो होनाय जायो आरोना नोंथां। खारदै आरो सदा होदेद नाय जायो जोंङो। ओ बे खारदै आरो सदाखौ होयोब्लाथाय ओ एम्फौ फिथोबा आ जेनेब्ला गोमो गाबनि जानानै खुन्दुङा गोमो गाबनि महर मोनो आरोना नोंथां।
औ
उम जोङो दायो जेनेबा गिबियावनो एम्फौ फिथोबखौ रुखांनानै जोङो बेखौ दानथाम दा नब्रैहा लागैसिमाव जोङो जेनेबा
ओ जेब्ला ओ जोङो रुखांनायनिफ्लाय खांनानै जोङो जेब्ला गुसु जायो अब्ला जोङो जेनेबा दोनिफ्राय दिहुननानै खाथ्रि बिलाइ आरो थालिद बिलाइफोराव जों उ जुनानै जेनेबा मास मोननै मोनथामसो दोनहाबनाय जायो आरोना नोंथां।
औ औ।
औ जाहाथे जेनेबा ओ बे एम्फौ फिथोबा सेवनानै बे ओ थावख्रि लुनो थाखाय गुरै जायो बेनि थाखाय जोङो दानथाम दानब्रैसो दोननाय जायो आरोना नोंथां।
औ नोंथां नंगौ।
बेबायदि दोनोब्ला फिथोबा गुरै जानानै खुन्दुं लुनायाव मोजां जायो आरो ना नोंथां।
औ औ।
आरो जोङो जेब्ला ओ जुनानै दोननाय फिथोबा सेवनानै जेनेबा गुरै जायो अब्ला जोङो थावख्रिजों ओ फिथोबखौ बेहेनानै खुन्दुं लुनाय जायो आरोना।
औ।
औ बेन्दि ओ बेबायदिनो जेनेबा सम मोननाय समाव जोङो एबा दैज्लां बोथोरनङाव जिरायनाय समाव जोङो इन्दि खुन्दुंखौ नुनो हायो आर ना
नोंगौ नोंथां।
जेनेबा बर'फोरा माइ गायखांनाय उनाव जेनेबा जेबो खामानि गैयि समाव जिरायनानै थानाय समाव जों इन इन्दि खुन्दुंखौ जेनेबा इन ए एम्फौ फिथोबनिफ्राय जोङो थावख्रियाव लुनाय जायो आरो ना।
नोंगौ नों
औ। जे ओ बेनिफ्राय जोङो थावख्रिजों बाया मोजोमानो बिब्दिनो गोबां लुनाय उनाव जोङो जेनेबा गिदिर एबा फिसा सादोरनि जखा जाय ओइ लाहार फाहार खालामनाय जायो नोंथां।
औ नोंथां।
औ जोङो जेनेबा बिब्दिनो लाहार फाहार खालामनानै जोङो खुन्दुं लुनाय। जेनेबा मुस्राफोरखौ जोङो दंफांनि खेरेफायाव फाननानै लानाय जायो आरो ना गिबियावनो।
औ औ नंगौ।
बिफांनि खेरेफायाव फानना ला खांनायनि उनाव जोङो बे खेरेफानिफाय जेनेबा खुन्दुंखौ बख'नानै जोङो सोरखि गिदिराव हाबजानाय बायदि सानानै लानो हायो आरोना। ओम बिनिफ्राय जोङो। जेनेबा गासैबो मुस्राफोरखौ बेहेन्नानै ओ फानखांनाय उनाव जोङो बेखौ। खौ जेनेबा खेरेफानिफाय दिहुननानै सोरखि गेदेराव सोनानै ओ दाङा नाथायाव थुनस्लायनानै लानाय जायो आरोना नोंथां।
औ नोंथां।
जोङो बेनि उनाव सो दाङा नाथानिफाय जोङो सोरखि फिसायाव सोनानै ओ जि दानो थाखाय बा जि सोंनो थाखाय जोङो। ओ थियारि खालामनाय जायो आरो ना।
अ'
बेबायदिनो जेनेबा इन्दि जिया ओ बर' हारिनि मोनसे गाहाय सिनायथि नेरसोन नङा होमबा? नोंथां।
नंगौ नोंथां नंगौ।
ओ गोजां बोथोराव जेनेबा इन्दि जिनि दुंबुर मोननाया ओ बेसेबांबा बेसेनजों बायनानै मोननो थाङि दोहोन नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नोंथां।
ओ आथिखालाव जेनेबा बे इन्दि जिखौ खम बेसेनाव मोननो थांला। औ गोबां बेसे न जाबाय बेखायनो जोङो जेनेबा गाव गावनो न' न'आवनो इन्दि खुन्द ओ इन्दि एम्फौ लानानै जोंङो फि थोब बरननानै जोङो बेनिफ्रायनो खुन्दुं बरननानै। जि सोंनानै जोङो बेफोरखौनो न'आवनो बानायना लानो हायो आरो ना नोंथां।
नंगौ नोंथां।
औ जेनेबा इन्दि जियाथ' आथिखाल बर' हारिनि जिउ खांनायाव जेनेबा दानाय-लुनाय सिल्प'नि बायनानै मोनि दोहोन नालाय नोंथां।
एकदम नोंगौ सैथो।
जोङो जेनेबा इन्दि इन्दि जि दानोबो जोङो जोबोर खस्थ' जायो आरोना नोंथां।
नोंगौ नोथां।
ओ आरो आथिखालावथ' जोङो इन्दि जिखौ न'फोराव बांद्राय दानायखौनो नुनो मोनबावलासो नङा होमबा नोंथां।
नंगौ नोंथां बुहुद खमसै ना दानि जुगाव न'आव दानाया औ।
जेनेबा इन्दि मिक्सो आथिखालाव गोबाङै मोननो नागिरो जोङो पियर इन्दिखौ मोननो थांला नङा हो मबा नोंथां।
नंगौ नोंथां।
ओ ओ बिब्दिब्ला नोंथाङा जेनेबा बे इन्दि खुन्दुं लुनो थाखायथ' जोङो गिबियाव एम्फौ फिथोब नांगोग्रौ जायोना नों नोंथां।
नोंगौ नोंथां।
बे एम्फौ फिथोबा माबोरै जायो जेनेबा एम्फौनिफ्रायसो जायो नालाय बै एम्फौ ला नाय ओ मावखान्थिफोरखौ नोंथाङा ओ थांनि मोन्दांथिजों सुंद'यै फोरमायना होदो।
थ' एम्फौ फिनायाव एम्फौ खौ लानो थाखाय जोंनो जों एम्फौखौ फिनाय होनोब्ला आंथ' मोज जाङै मोनथिजोबा नाथाय एसे मोनथिगौ आरोना। जेराव जों एम्फौखौ फिसिनो था खाय इन्दिखौथ' नांथारगौ एमफौनि आदार उम जेराव नोंथाङा खोन्थानो हागोन नामा एम्फौआ फार्स्टआव बोरै जायो?
अ एमफौआथ' जेनेबा गिबियावनो ओ सि ख्रिफोरनिफाय जायो। सिख्रिफोरखौ जोङो
मोनसे एमफौ दोनोना
बै एमफौनिफ्रायनो सिखिरि जानानै बे सिखिरिखौ जोङो जेनेबा जिस जोंनि जियावहायो इन्जुराव खास्थाबनानै सिखिरिखौ बाहोनाय जायो बे सिखिरि बाहोनाय जियाव जेनेबा आ बे सिखिरिया बिदै दैनाय जायो आरोना नोंथां।
औ नंगौ
औ बिनिफ्राय सिख्रि बिद दै दैनानै जेनेबा बेनिफाय एमफौ फिसा फिसा महराव ओंखारो आरोना नोंथां।
औ बेखौथ' जेनेबा एम्फौखौ औ बै एम्फौ जानायनिफ्राय जेनेबा फेदेदनो थाखाय आदार नांगोन ना। जेराव जों बेयाव इन्दि बिलाइखौ आदार महरै होनानै जेरै एमफौखौ फेदेरनो हाय नङा होमबा?
औ नोंगौ नोंथां।
इन्दि बिलाइ आरो थासुमलि बिलाइ जेरै गाम्बारि बिलाइबो होनाय जायो।
उम नोंगौ नोंथां आरो जों खारौ खानदाय बिलाइ बो होनाय जायो खोमा ना नोंथां? औ।
ओमफाय बिदिनो एम्फौआथ' देरनो एसे समानो नांगौ बायदि मोनदां। नङा होमबा?
औ नोंगौ नोंथां नांगौ।
आदाराबोथ' गोबां नांगौ जायो एम्फौनो देरनो थाखाय।
औ औ।
फौवा देरोबा
आ र' एम्फौनो र' मा होनोमोनलाय?
औ।
एम्फौनो आदार होबाय थाबा एम्फौआ देरनानै माबा लाङोमोन नामा?
हा
एम्फौनो आदार होबाय एम्फौआ देरलांनानैहायो माबा जाहैयो ना
औ देरनानै जेब्ला बै एम्फौआ मोनो अ ब्ला जोङो बे एम्फौ मोननायखौ जेनेबा
थालिद बिलाइ गोरान बा खान्थाल बिलाइ गोरान बैफोराव जोङो एम्फौखौ जेनेबा दान्दायाव बै बिलाइफोरखौ खासथाबनानै जोङो बे एम्फौ बेहाय बाहोनानै दोननाय जायो आरोना नोंथां।
औ औ।
बिनिफ्राय जोङो बै एम्फौआ जेब्ला ओ गावनि खुगानिफ्राय जि जो बायदि मेनसे माबा ओंखारहोयोना नोंथां बैफोर जेजोंनो बिसोरो जेनेबा गावसोरखौ फांथे नानै एबा ओ फिथोब महरै थोबनानै लायो आरोना नोंथां
औ नंगौ नंगौ
जोङो बै फिथोबनि बै फिथोबनिफ्रायनो ओ जेब्ला फिथोबा आबुं म हरै ओ फुरायै थोबजोबनाय जायो अब्ला बै समाव
ओ साननैसो बा सानसेफोर दोननानै जों बे एम्फौ फिथोबखौ खानाय जायो नङा होमबा नों थां औ बेनिफ्राय जोङो एम्फौखौबो फाननो हाबाय आरो फिथोबखौबो फाननो हाबाय नङा होमबा नोंथां उम ओ नोंथांजों रायज्लायनानै गोजोननाय मोनबाय दायो जोंहा समाबो जाना फैबाय ना नालाय बेनिखायनो जोङो दा समाव दोन्थ'नोसै नामा नोंथां
नंगौ नोंथां दे होमबा औ नोंथां